औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम दङब्ला नोंथांजों आं मोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना? औ बिदिब्ला जोंहा आय दायानो जाहैबाय नोंथां लाथा एम्फौ फिसिनायनि सायाव आं एसे सुंद'यै फोरमान होग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमायजागोन
औ लाथा एम्फौ फिसिनाय बुङोब्लाथ' जोंहा दाल' नोङा जोंहा बर' हारियाव जोङो बिदि लाथा एम्फौ जोङो फिसिनायखौ नुयो बा बिदि फिसिबोदोंमोन आरो नोंथा
औ नंगौ नोंथां
औ लोगोसेनो जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनानैबो जोंहा बर' आइजोफोरा बिदि ओ फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनानै बिथांमोना सि दादोंमोन बा बिदि सि दानानै औ सि दानानै बिथांमोना गाव गाननायजों लोगोसेनो बिथांमोना बिदि हाथाय बाजारफोराव फाननानैबो बिथांमोनहा गोबां रां खामायदोंमोन बा ओ बिदि न'खर खुंनायाव बिदि रांनि मदद होदोंमोन आरोखि नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बिदिब्ला आङो नाथाय एम्फौखौ माबोरै फिसियो एसे फोरमायना होग्रोनोसै अ बाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो लाथा फिथोबबो जाय जोङो सिङाव लाथा थायो जों बै फिथोबनि गोनां थि जायो बा जोङो नुनो मोनो जोङो औ जोङो नुनो मोनबावो जोंहा हाथाय बाजारफोरावबो बिदै बायखानानै मोनो बिदि बिदै फानखानायखौबो नुयो बा जोंहा
औ
औ जोङो नुनो मोनबावो जोंहा सोरखाराबो जोंनो आइजोफोरनो गोबां ओं बिदि अनसुंथाइ होबाय बा लाथा एम्फौ फिसिनायनि मुनाव मुंआव बि बिथांमोना औ लाथा बिदैफोरखौबो बिसोर हरो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ लोगोसेनो बिथांमोना जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनो होनानै बिसोरो ओ फिसोबफोरखौ लानानै थाङोबा जोङो बिथांमोननो बिदि खुन्दुं लुनानै हरनो गोनां जायो आरो नोंथां बा बिदिनो बिथांमोना औ जोंनो थाखा दाहार होयो लोगोसेनो जोङो आरोबाव जोङो नुनो मोनबावदों ओसोरखारनि सुबिदा जेरै जोङो आइजोफोरनो लाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय बिदि न' लुना होनाय बा बिदि ओब औ इन्दि खुन्दुं लुनो थाखाय मेसिन हरनाय आरो खम समावनो जोङो गोबां जोङो ओ एम्फौ लाथा फिथोबनिफ्राय जोङो गोबां इन्दि खुन्दुं जोङो लुनो हायो बा जोंनो आरोबाव जोङो नुनो मोनबावदों ओ जोंनो जि दानाय आरो नाथाय जोंहा गोदोमामोन जि दानाया जोंहा ओ न'आवनो जोङो औवानिफ्राय बा बिदिनो काट दंफांनिफ्राय जोङो खुन्था बानायनानै जोङो औ जि दायोमोन नाथाय दा जोंहा सोरखाराबो बिदि जोबोद सुबिदा होदो जेरै जोंहा जि दानाय मेसिन हरबाय नङा होमबा बेयाव जोङा आगर एरनाय थाखायो जोङो खालि जोङो जिखौ दालांबाय थाबानो जोंहा जियबो ओंखारलाङो बा बिनि आगराबो मह हर लालाङो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो गोबां जोंहा सुबिदा होबाय आरो सोरखारा नोंथां औ लोगोसेनो जोङो लाथा एम्फौ फिसिनाय बुङोब्ला जोङो बै लाथा फौखौ बा जोङो बिदै हरखानायखौ जोङो मोजाङै लाना फैनानै जोङो
औ
थ' जायखिजाया सानद्रिनि सायाव गांसे जि बनानै जोङो बियाव दोननाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बेखौ औ जोङो जोथोन लाना दोननाय जायो जाहाथे मोस्रोम बा एम्फौ एनलाफोरा बेख खौ जानो हाया होननानै औ। औ बेनि उनाव जोङो बेखौ सम सम जोङो नायबाय थायो बिनिफ्राय एम्फौ लाथा फिसाया ओंखारबायना ओंखाराखै बियो खमैबो सप्तासेनि गेजेर राव ओंखारो आरो नोंथां बेनि फ्राय अ बिनि उनाव जेब्ला एम्फौ लाथा फिसाया ओंखारगोन अबोब्ला जोङो बिनियाव इन्दि बिलाइ गोरलै खिलिहांनाय बिलाइखौ जोङो होगोन आरो। होनानै बिदिनो जाहो जाहो जोङो जेब्ला इयो ओ एम्फौ लाथा फिसाया एसे जोंनि आसि फिसाफोरसेबां जायो अबोला जों बेखौ दान्दा खानानै जोङो आलायना होनाय जायो आरो। जोङो बै दान्दाखौ जोङो औवानिफ्रायनो औवा फिसा फिसाफोरखौ दाननानै जोङो औ थोरोबथाम गाहाम जोङो बानायना लायो आरो गावनो न'आवनो औ थिक बिब्दिनो जोङो इन्दि बिलाइ एसे जोङो बै बे लाथा एम्फौनि बैसो हिसाबै जोङो बिलाइफोरखौ होनानै जोङो मोजाङै जोथोन लाना जों फिनाय जायो आरो लोगोसेनो जेनेबा लाथा एम्फौ फिनायाव जोंहा लाथा एम्फौखौ साखोन सिखोनै लाखिनाय जायो जेरै बेनि खिफोरखौ गारना होयोबा बिनि जाखान्दा बिलाइनि रोदाफोरखौ गाननानै जोङो जोथोन लाना फिसियो आरो। आरो जोङो नुनो मोनो जोंहा लाथा एम्फौफोरा मा सम सम जोंहा गुसु गुस्लायो आरो जोङो मिथिना मोनो बिदि गुस्लायबा थाबैनो देरो होननानै लोगोसेनो जोंहा लाथा एम्फौफोराबो आरो लोमजानाय बिसोर लोमजायोब्लाबो बिसोरो दद्रद्र' महर लायोबा बिदि बिलाइफोरखौ बांद्राय जानो नागिरा आरो। थिग बिब्दिनो जोङो लाथा एम्फौफोरनो जोङो बियो इन्दि बिलाइनि अनगायैबो खारं बिलाइ बा सम बिलाइ लोगोसेनो गाम्बारि बिलाइफोर खौ जाहोनो हायो आरो नोंथां औ थि बिदिनो जों जाखांनानै जोङो लाथा एम्फौखौ जोङो फिनाय जायो लोगोसेनो लाथा एम्फौआव जोंना बिदिनो जिबा दिन बा जिद' दिननि गेजेराव जोंहा गोमोन फैयो आरो जायखौ जोङो बर' हारियाव बुंनाय जायो अजा फैनाय गिबि लाथा एम्फौ मोनजेनायखौ औ बेनि उनाव जोङो बेखौ गासिबो जोङो लाथा एम्फौ मोननाय मोननायखौ जोङो माबोरै सिनायनो बुङोब्ला बेनि महरा गोमो महरबा बे ख्राव ख्राव गाबो आरो नोंथां बेयाव जोङो औ लाथा एम्फौखौ गोमोन फैबाय होनना मिथिना मोनो बेनि उनाव जों बेखौ फाथोनि बस्थायाव जोङो बिदिनो थाइजौ बिलाइ गोथां बा लाइ बिलाइ गोरान जों बेखौ सोना होनानै आरो खायफाफा औवा बिलाइ गोरानफोरखौ होनानै खाथुमना दोनो आरो। बिदिनो बो सानब्रैबा सानबानि उनाव जोङो बेखौ दिहुनाय जायो जेब्लासिम बेया लाथा एम्फौआ एसे जानो मोदोम जा गोनबा बियो मोजाङै फिथोबफोरखौ थोबजोबगोन बिनि उनाव आरो नोंथां। औ थिग बिदिनो जोङो लाथा एम्फौखौ दिहुनखांनानै जोङो लाथा एम्फौखौ जिरनानै जोङो फिथौखौ आलादा बा लाथा एम्फौ ख आलादा खालामनानै जोङो लाथा एम्फौखौ जोङो गाव न'आवबो जायोबा जोङो आरो बाव नुनो मोनो बेखौ हाथाय बाजारफोराव फाननाय मानो बुङोब्ला ओ लाथा एम्फौआवबो जोंहा एसे दाम गोसा आरो बेसेना। जेरै फिथोबाबो जोबोद दाम गोसा थिग बिदिनो आरोबाव जोङो नुनो मोनबो जेब्ला जोङो लाथा एम्फौखौ फिसिनाय जायो अब्ला जोंहा बिलाइनि आंखाल जायोना बेनिखायनो गामियाव सोरबाफोर बिदि औ लाथा एम्फौफोर औ बिलाइ इन्दि बिलाइफोर थायो जों बैनिफाय इन्दि बिलाइफोरखौ लाबोनाय समाव जोङो बुंना गारबोनायबो नुयो खायफा आइजोफोरखौ औ लाथा एम्फौ मोनोब्ला एसेब्लाबो जानो फायगोन होननानै थिग बिब्दिनो बे लाथा एम्फौफोरखौ जोङो गामि गामिबो जायैनिफ्राय बिलाइलाबो बैसोरनोबो जोङो जानो हैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जोङो फिथौखौ इन्दि खुन्दुंबो जों लुनानै सि दानानै जोङो फाननो हायो बा जोङो बिदि फिथोबखौबो जोङो डाइरेक्टलि जोङो फाननो हायो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ जोङो मानो बुङोब्ला जोंहा फिथोबआ जोबोद बेसेन गोसा नालाय जोङो फिथौखौ फानोब्लाबो आरोथ' जोङो इन्दि खुन्दुं लुना फानोबा जोङो जोबोद बेसेन गोसा रां बा बिदि रां खामायनानै जोङो रां बुथुमनो हायोबा जोंनि नख नखर खुंनाय बा फिसा फिसौ फरायहोनाय जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनायजों बैफोराव बैफोर रांफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो औ न'खर खुंनायफोराव रांनि एसेबाबो जोङो मद दद लानो हायो आरो औ बिदिब्ला नोंथाङा लाथा एम्फौ फिसिनाय बा इन्दि खुन्दुं लुनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा होननाय बायदि आ बेखौ लाथा एम्फौ थ' जोंनि गोदो गोदाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा फिसिनो मोजां मोनोमोन आरो थां आरो बेखौ जोङो दासिमबो ओ न'खरफ्रोमबो नङाब्लाबो जोङो बेखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां दासिमबो बेयो गोमानानै थाङाखै आरो नोंथां जेरै जोङो लाथा एम्फौ फिसिनोबा गिबियावनो जोंनो बेनि फिथ खिथोब नांग्रोगोन नालाय नोंथां बेनिफ्रायसो जोङो ओ एम्फौ लाथाखौ मोनगोन नालाय गुबै जोङो ओ गिबियावनो जोङो फिथोब बेखौ जोङो बिजिजों सुनानै आ आलायनाय दोननाय जायो आरो इन्जुराव बिनि उनावहाय बियो सोख्रि ओंखारो आरो नोंथां बे सिख्रिखौ जेरै जोङो हियाव सिथाबनाय सिथाब होनाय जायो जेरै जोङो जो जोला बासिनानै हियाव सिथाब होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बियो ओ बिदै फिसा फिसा गोरलै गोरलै ओ बिदै दैयो बिनि बिदैयाथ' साख्ला साख्ला सिथाबनायसो नालाय नोंथां हियाव बे हियावनो सिथाबना थानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बिनि बिदैखौ बोखारनानै जेरै काकस गुफुराव जोङो बोनना दोननाय जा जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय बियो ओ फिसा फिसा एम्फौ गोरलै गोरलै एम्फौ लाथा महर मोनगोन आरो नोंथां बेयाव जेरै जोङो बियो ओ जेरै गोरा बिलाइ जानो हाया नालाय नो थां बेयाव जेरै खिलि दाननाय इन्दि बिलाइ गोरै खौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय बियो एसे देरोब्ला जेरै नोंथाङा होननाय बायदि बिनि महरा जेरै गुस्लायो गिबि फैनायखौ नोंथाङा जेरै अजा होनो बिदिनि बिनि उनावहाय बियो एसे गिदिर जाब्लाथाय जों बिनो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो औवानि बिनो दान्दा खानाया होनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो आकसा बिलाइखौ औ जमा खाथुमनानै जेरै जोङो सुनानै बेनो ओ होनाय जायो आरो बे दान्दायाव जोङो दोननानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बिनि गाहायाव जेरै दखना सुरिफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बियो जेरै जायै जायै दब दब गोलैयो नालाय नोंथां बिनिखायनो जोङो दख'ना सुरिखौ गाहायाव खाना होनाय जायो बिनि उनावहाय बिनि खिफोरखौ साफ फा खालामना होनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला औ बियो गोबां बिलाइ जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो बिनि खिनायफोराबो एसे बुरजायानो जायो आरो नोंथां थाब थाबनो औ थाब थाबनो बिदिनो जोङो बिलाइ होनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोबोर खस्थ'बो जायो आरो नोंथां जेरै बिलाइफोरखौ औ नागिरनायाव जोबोर खस्थ' जायो जेरै खारुं बिलाइ बेखौथ' जोङो जेरै बारि हाग्रा बेफोरावसो मोननाय जायोना आरो नोंथां बेखौ जों गायनानै दोनखानाय जाया आरो नोंथां औ जों नागिर थिंनांगौ जायो जोबोर खस्थ' जायो आरो नोंथां बे एम्फौ लाथा फिसिनायावबो बिनि उनावहाय जेरै बे एम्फौ लाथाया नोंथाङा होननाय बायदि जेरै गोमोन फैगोन अब्लाना बियो जेरै एम्फौआ साखि दावखोलांबाय थागोन आरो नों थां जेरै आदार जानायफोरा औ एसे खम जागोन आरो बिनि महराबो आलादा जाखायो जेरै बिनि महराबो गोमोरे रे जाखायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय जै जोङो गोमोन फैबा बियो फि फिथोब थोबनो जागोन नालाय नोंथां आरो बिनिया मोनसे एसे सोदोब फैयो जेरै खोमायाव लायोब्ला ज बियो स्रब स्रब सोदोब फैयो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो औ जेरै जोङो थालिर बिलाइ गोरान जेरै औवा बिलाइ गोरान खादायाव दोननानै जोङो बे गोमोन फैनायखौ जोङो बासिनानै बेयाव दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बियो औ गावनि खुगाजों माबा दिरुं बहनानै बेयो फिथोब लुगोन आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बे फिथोबखौ बिलाइयाव बियो सिथाबना थायो नालाय नोंथां बिनिफ्रायनो जोङो बे फिथोबखौबो आलादा आलादा खालामनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय औ आ बे लाथा एम्फौखौ जोङो गुबुन मोनसे न' एस्रायाव दोनखानाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला औ जेरै जोंना एसियेन बेफोरखौ जोङो मोदोमनाय थावफोरखौ फोनोब्ला बेयाव हाबोबा आगसा एम्फौआ लासैनो लोमजानानै थैलाङो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो जेरै गुबुननिफ्राय बाहेरा मानसि फैनायखौ जोङो बे जोंनि आ बे लाथा एम्फौ थानाय रुमाव जोङो हाबहोआ आरो नोंथां बेखौ जोङो एस्रा न'आव दोनखानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय औ बिनि उनावसो जेब्ला बे फिथोब लुयो अब्लाना जों बे बिलाइयाव सिथाबनाय फिथोबखौ एस्रा एस्रा बोखारनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बे फिथोबनि सिङावबो मोनसे गुबुन महर लाबावो आरो नोंथां जेरै बियो ओ जा महर मोनो आरो जेरै आथावख्रि जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेनि ओ जेरै बे फिथोबनि खुगाखौ बिजिर बिजिर जोङो बहननाय जायो आरो नोंथां बेखौ आलादा खालामनाय जायो औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जानो जोबोर गोथाव जायो जेरै जों बेखौ जोंनिनो दोरोङारि जेरै अनला ओंख्रिजोंबो जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ थास' बिथुरिजोंबो जायो आरो बेखौ जों सिंग्रि मैखिदबो जानो हायो आरो ओरैनो एवला बायनाबो जानो हायो नोंथाङा जोबोर गोथाव जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो आरो बेनि फिथोबखौबो जोङो जेरै जोङो जोबोोर जोंनि बर'नि बेसेन गोसा दख'ना जेरै इन्दि सिनि दख'ना इन्दि जिनि फास्रा इन्दि सिनि गस्ला जोङो बानायनाय जायो आरो न नथ बेनि फिथोबजोंनो औ जेरै जोङो इन्दि सि बोरै बालायो होनबा बेखौ गिबियावनो जोङो फिथोबखौ जेरै जोङो सदा होनानै जों